आदा
औ खोनादों नोंथां
ए खोनाबाय
खोनादों खोनादों
औ दे जों बिदिबा इन्दि एम्फु फिनायनि सोमोन मोन्दै सावरायनो हागोन ना? हेलौ नोंथां खोनादों ना? औ। जेरै जोङो औ इन्दि एम्फौ होनोबा जों बर' आइजो फ्रा गोबां बेबायदिनो गोदो गोदायनिफायनो फिसिबोयो बेबायदिनो गावनि न 'ख खरफोरखौहाय बेबायदिनो हेफाजाब खालामनो थाखाय थाइसे थाइनै बेबायदिनो खामायनो हायो। बे इन्दि एम्फु फिसिनानैबो जेरै जोङो इन्दि एम्फुखौ फिनोबा जोङो गोबां बेबायदिनो गामियाव थाबायनानै साइकेल फोरजों बेबायदिनो बानानै जोङो बिलाइफोर रोगाहैनो गोनां जायो। बेबायदिनो इन्दि म्फुखौ जोङो फिसिनोबा इन्दि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेबायदिनो होयो बेबायदि मुथा खानानै बेबायदिनो जोङो दान्दा बनायनानै बेबायदिनो होनानै इन्दि एम्फौखौ फिसिनाय जायो जोङो बेबायदिनो इन्दि एम्फुखौ आरो जानायनिल' नङा जोङो इन्दि फिथोबखौबो बेबायदिनो फाननो हायो। फाननानै जोङो रां खामायनो हायो आरो बेबायदिनो इन्दि फालि इन्दि दख'ना बेबायदिनो दानो हायो। जोङो बर' आइजोफोरा बेबाय दिनो इन्दि फिथोबखौहाय बेबायदिनो बे फिथोबखौ रुनानै दै-दैजों रुनानै बेबायदिनो थुननानै जोङो खुन्दुं बानायो। खुन्दुं बानायनानै आरो जोंनि बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो इन्दि फालि इन्दि दख ख'ना बेबायदिनो दानानै रिगि रिगां आगर एरनानै बेबायदिनो समायना समायना आगर एरनानै फाननोबो बेबायदिनो गावनो गाननो जोमनोबो मोननो हायो। बेनिखायनो नोंथ थाङाबो इन्दि एम्फुखौ माबायदि जायो बिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ। इन्दि एम्फौ बुङोब्ला नों औ गा सिबो नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो इन्दि एम्फौ बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोङो बे एम्फौखौ जोङो फिसिनानै ओ जोङो न'खर जिउ खुंबोदों। आरो जोङो गथ' गथाइ फेदेरनो फोलावनायाव फरायहोनायाव जोङो गोबां सहाय जोङो मोन बोदों इन्दि एम्फौ होनो ब्ला जोङो इन्दि एम्फौखौ जोङो जानोबो जोङो मोनो जों जानोबो हा थायो बे इन्दि एम्फौखौ जेरै जोङो मैथा फोरजों बा बायदि मैया मेगं फोरजों जोङो बे इन्दि एम्फौखौ जोङो जानोबो हायो। ओम बे बिनो इन्दि एम्फौ होनोब्ला जोङो इन्दि इन्दि एम्फौ इन्दि एम्फौखौ जोङो फार्स्टआव जोङो सिख्रिनिफ्राय जोङो मोननो हायो। बे सिखिरिया बिदै दैयोब्ला बे जि- बिदै खौ जोङो संग्रायफ्राव लानानै बा जोङो ओ इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखो जोङो बे संग्रायाव दोननानै बे इन्दि बिदै खो जोङो थोबहोयो थोबहोनानै बे इन्दि बिदैनिफ्राय बेयाव गु फायनानै ओ बियो सोमजियो फिसानिफ्राय लाङो देरलांनायनिफ्राय ओ जेब्ला बियो आदारजो जानो हायो। बुरजा जेब्ला बियो आदार जानो हायो आदार जाखा थांनायनि उनाव बियो गोमोन फैयो गोमोन फैबोला बेखौहाय थालिराव थालिर बिलाइखौ दाननानै दान्दा खानानै जोङो गोमोन होनाय जायो ओ इन्दि एम्फौखौ फिसिनायाव जोङो खारं बिलाइ बिदिनो गाम्बारि बिलाइ आरो इन्दि बिलाइ होनानै जोङो खार इन्दि एम्फौखौ जोङो फिसिनाय जा जायो बे इन्दि एम्फौनिफ्रायनो जो जोङो फिथोबखौ जोङो फाननानै जोङो गोबां रां जोङो खामायनो हायो जेरै इन्दि फिथोबनिफ्राय जोङो जि थावख्रि लुनानै जोङो बिनि बेखौहाय इन्दि जिथ सि बनायनानै खुन्दुं बनायनानै जोङो दखना फालि बेफोरबायदिनो थां बुंनाय बायदि बायदि मैया रोखोमनि दख'ना फालि जोङो बानो बानायनाय नै बे इन्दि खुन्दुंनिफ्रायनो जोङो दिहुननानै जोङो गावनो फानो गावनो दायो दानायजों लोगोसे जोङो फाननानै गोबां रां आरज बिदिनो जों हायो। नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै बेबायदियैनो
औ। नोंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो जोङो बेबायदिनो एम्फौखौ जोङो जायोबो बेबायदिनो जा जोङो फ्राय एवनानै जायो आरो बेबायदिनो बे दस्रा दस्रा रोखोमै जोङो संनानै जायो बेबायदिनो अनलाफोरबो संनानै जायो मैथाफोरजोंबो संनानै जायो बेबायदिनो टमेट'फोरजोंबो संनानै जायो बेबायदिनो जोङो एम्फौखौ बेबायदिनो संख्रि एसे होनानै एवदबग्रोनानै बेबायदिनो दै होनानै फोरानग्रोनानै बेबायदिनो मोनजासे दै होनानै फोमोननानै आरो बेबायदिनो बस सनानै फ्राय खालामनानै एवनानैबो जाबा जोबोद गोथाव मोनो आरो मैथाफोरजों जाब बाबो जोङो बेबायदिनो संख्रि होनानै बेबादिनो दसे एवख्रबनानै आरो दै होनानै मोनजा एसे फोमोनग्रोनानै बेबायदिनो फ्राय खालामग्रोनानै लानानै आरो उनाव बेबायदिनो मैथाखौ सेरनानै बेबायदिनो संनानै बिदै इसे होनानै बिदै जेब जेब संनानै जानो हायो जोङो बेबायदिनो गोथ थाव मेजेम मोन जायो। बेबायदिनो जोङो संनानै जानो हायो आरो बाय बे दस्रा दस्रायै बेबायदिनो जोङो संनानै जायो आरो बेबायदिनो दानि दामाव वा जोङो फुवायावनो सेजौ नैजि बेबायदि राङाव मोनो। जोङो बेजोंबो जोङो बेबायदिनो खामायनो हायो बेबायदिनो फाननानैबो जोङो थायसे थाइनै न'खर दानायाव हौवाजों बेबायदिनो हेफाजाब होनो हायो आरो गथ'फोरनोबो बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेबायदिनो फरायनायावबो जोङो थाइसे थाइनै बेबायदिनो हेफाजाब खालामनो हायो। जोङो बर' आइजोफ्रा बेबायदि बिदिनो ओरैनो थायालासिनो बेफ न'आव थानानै बेफोरखौनो फिसिनानै थाइसे थाइनै खामायनो हाबा मोजां जायो आरो देहानि थाखायबो मोजां जायो देहाफ्राबो बेबायदिनो स्ट्रं जायो। बेबायदिनो गामिफ्राव बे गामियावल' नङा दस्रा दस्रा गामियावबो बेबायदिनो थाबायनानै बेबायदिनो साइकेलफोरजों गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा बिलाइफोर नागिरनानै लायो आरो बेबायदिनो फिसिनानै लायो। आरो नोंथाङाबो माबायदि माबायदि रोखोमै संनानै जायो। सुंदयै सावरायनो हागोन।
औ नोंथांनि बुंनाया गासैबो नंगौ। गासैबो गोथावानो जायो नोंथांनि बुंनाया गासैबोनो इन्दि इमफ फौ संनायनि फारसे ओह आंबो बेखोनो बुंनो सानबाय। इन्दि एमफुखौ जोङो बायदि रोखोमनि जोङो स संनानै जोङो जानो हायो जेरै नोंथां बुंनाय बायदि अनलाजों ओ एम्फौ अनला जोङो फार्स्टावहा गिबियावनो जोङो एम्फौखौ जोङो एवग्रोनानै लायो लायो जिखुनु जाया जोङो मैगंजों अनला बा मैथादों बा गासै मैगंदों जाब्लाबो जोङो बे एम्फौखौ जोङो गासै संनाय सिस्टेमावनो जोङो एवखरब एवग्रोनानै जोङो लायो संख्रिजों जोङो एवग्रोना लायो बिनि उनाव जोङो हमनानै ला जोङो ओ भाजि जाबाय बा फ्राय जाबाय जोङो संख्रिजों एव ग्रोबाय दै- दों जोङो रुग्रोबाय बिनि उनाव जोङो थावजों जोङो बेखो - गोरानबो जोङो एवनानै जोङो जानो हायो।
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो जोङो बेबायदिनो जानाय जायो आरो बेल' नङा जोङो बजारफोरावहाय बायनांगौबा इन्दि सादोर इन्दि दख'ना। दाम होसोनानै बायनांगौ जायो जों गैयिफोरा बायनानै गाननो हाया जोमनो हाया लुबैबाबो आरो जोङो न'आवनो बेबायदिनो रुनानै बेबायदिनो खुन्दुं थावख्रि लुनानै खुन्दुं बनायनानै बेबायदिनो दा दानानै गाननो गाननो हायो जोङो बेबायदिनो बुंनो थाङोबा दानि दामाव बेबायदिनो त्रिस हाजार पन्सास हाजार गाहाम लायो बेबायदिनो इन्दि दख'- ख'ना आरो सादोरफोरखौबो बेबायदिनो पन्द्रस' बेबायदिनो सल्ल'- स' दुइ हाजार बि बिदि लायो जोङो बेबायदिनो फैसा खरसा गारनानै बायनानै गानस्लायस्लाय जोङो न'आवनो थावख्रि लुनानै बेबायदिनो गाननो हायो थावख्रि लुना खुन्दुं बनायनानै जोङो बेबायदिनो गावनि गोसो बायदि गाव लुबैनाय बायदि बेबायदिनो मोजां रिगि रिगां आगर गोसोखांनानै बे- बायदिनो जोङो आगर एरनानै गाननो जोमनो हायो। बेबायदिनो आरो नोंथाङा आरो मा मिथिबावो एसे सुंद'यै सावरायबावनो हागोन।
इन्दि इन्दि दख'ना होनोब्ला जोङो इन्दि एम'- फौनिफ्राय इन्दि खुन्दुंनि ओमफ्राय जोङो मोननो हानाय जेरै जोङो इन्दि दख'ना मुगा जोङो बायदि मैया जों मिथिनो मोननाय जा- जायो जेरै नों थाङा बुंनाय बायदियै इन्दि दख'नाया गोबां बेसाद नि बेसेन गोसा हा होननानै बुंदों नोंगौ नों- थांनि बुंनायाबो सैथ- थोयानो इन्दि दखनाखौ जोङो ओ जि रोजा बा बा रोजा फोरनिफ्राय जोङो मोननो हायो। जेरै जोङो इन्दि फालिखौ होनो- ब्ला इन्दि फालिया ओ गोबां हायो जेरै नो ओ थामरोजा ब्रै रोजा बा रोजा जेसांनो समायना आगरफोर जागोन जेसेबांनो मोजांसिन ओ कुवालिटिनि मोजांसिन बेसेननि जागोन बेसांनो बेसेबां बिबांनिनो बेसेनाबो बारासिन जानायखौ जों मोननो हायो
सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै
दे